नोंथां औ खोनादों ना औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ खौ नोंथांनो जासिहरबाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रनाय थाबाय।
आङो मोनसे बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनाव कलहरनाय जादों‌ औ नोंथां दा औ दा औ जोङो सावरायनो लादों फिथाइ सामथायाइनिसो आरो ओ जों गासैबोथ' फिथाइ सा सामथाय जायो होमबा ना नोंथां
औ औ जायो नोंथां
बे गोबां फि थाइ सामथाइ दोङो जेरै जोंनि ओनसोलाव मोननाय सोमख्रें, थालिर, थाइजौ, खान्थाल, लिसु, लिथुकु बायदिसिना दं बियो औ जोंनि ओनसोलाव गासिनावबो न'खर न'खर थाफ्रामो होमबाना नोंथां बे
थायो थायो नोंथां औ बयनावबो थायो
थाङा ओ जानानै माबायदि मोनो आरो आरो नोंथांनि न'खराव बेफोर दंना गैया बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
जागोन नोंथां बेबो मोनसे मोजां सोंथि बेनिखायनो आं नोंथांनो आंनि गोसोआव औव जा दङ गोजां हायो बेखिनिखौ आं फोरमायलांसै जै गुवारै दा जाहोनावथ' फारसे थाबारि खान्थाल थाइजौ बेजों लोगोसे नारें
औ।
दा जों जेरैहाय थाइजौखौ जाबाय थायजौखौ जानाय लोगो लोगोन जों थाइजौआरि मा रोखोमनि गोदै ना गोखै ना मा जोंहा मानो होमबा बे थाइजौ जायबा थाइजौआ फिसानिफ्राय देरलांगोन बे थाइजौखौ जों साननानै माला देरगोन माला गिदिर जागोन बेनिफाय दोङो सानै सानै सानै जेब्ला देरगोन अब्ला जों बे थाइजौखौ जों साखिनो मोनो मोनबादि माबादि बिनि गोदै जायोना गोखै जायो। थिग बेनिखायनो जों जा लुुगैनाय दं थाइजौ एबा फिथाइ सामथाइ जानो थाखाय। जों बे लुगैनायखो जानानै जोंनि गोसोआबो गोजोनो आरो बेजों लोगोसे गोजोननायनो फिथाइ सामथाइखो जायोब्ला जोंनि देहायाबो राफोद एबा थाजिम मोनो बेनिखायनो जों फिथाइ सामथाखौ जों गोबां बाहाय गोबां गोबां आयदायावबो जों बाहायनाय जायो मानो होमबा बे थेखौ जाबाय जोङो ओरैहाय थाबाय फुजा एबा फाथालफोराव जों आफेल आंगुर नारें थालिर बेफोरबो खामानियावबो जों बाहायनाय जायो आरो गोबां आयदायावबो जों बाहायनाय जायो। जायबा थालिर जों बे थालिरखौ जागोन जानानै जों माब्लाबा समाव जों बबावबा गुबुन गुबुन जायगायाव जों बेरायनो थांगोन थालिर एबा आपेलफोर जागोन अब्ला ओंखाम उखैनानै एबा जों जागोन अब्लाबो जोंहा देहाखौ एसे राफोद मोननाय थायो आरो गाव गावनि आरो बिजों लोगोसे जों नारेंफोर जागोन आपेलफोर जागोन आंगुरफोर जादों जानाय जानाय लोगो लोगो जोंहाबो गाव गावनि देहाखौ एसेबाबो राफोद मोनगोन आरो गाव गावबो एसे देहाखौ थागर मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जों जानांगौ जानांगौ फिथाइ सामथाइखौ बेजों लोगोसे जों सामफ्रामबो जानो हायोब्ला जोंनि थाखायबो देहाया थाजिम जायो आरो बेनिखायनो दा जों फिथाइ सामथाइफोखौबो जानो नांगौ ओरैहाय थाहैगोन गासैबो फिथाइ फिथाइफोरानो जोंनो गुन गोनां होयो देहानि थाखाय आरो बोलोफोरखौ राफोद खामना होयो आरो मानसिनि मानसिनि देहाफ्राबो राफोद जायो आरो राफोदै थाबाय थायो मानो होनबा जों फिथाइखौ जानो नांगौ सानफ्रामबो जों फुं फुंसिम फुं फुंनि स समाव जायोब्ला जोंनि देहाया बांसिन राफोदाव देहाया थाजिम देहायाव थाबाय थायो आरो।
औ
आबो नोथां नाव सोंनो सानदो ओरैनो नोंथाङा बे फिथाइ साम फिथाइ गुबुन गुबुन फिथाइ गोबां फिथाइ दं गोबां बिफांनि फिथाइ सामथायाइ दं नोंथाङा बेफोर फिथाइखौ जानानै ओरैनो माबा माबायदि मा रोखोमै जायो आरो माबायदि जानानै नोंनि देहाखौ एबा माबायदि राफोद माबादि मोन्दांथि मोनो?
औ आं फिथाइनि बागै होनगोन बुंगोन औ औ मानोना आङो सुमफ्राम फिथाइखौ बयनसै बांसिन मोजां मोनो। ओ सोमफ्रेंखौ आङो ओ हानानै मस्ला बायदिसिना होनांगौ जानो मोजां मोनो जों हाथाय बा बाजाराव फाननाय नुयोना। बिदि मस्ला बायदि हासार होनानै बिदि फानोबा आङो जानो जोबोद गोथाव मोनो आरो सुमफ्राम फिथाइखौ
औ
बेखिनियानो
ओम बेजों लोगोसे जों बे फिथाइ सामथाइखौ फाननानै जों गुबुन गुबुन दाबसे जाग ओमफ्राय नोंसानाव जाखिनि फिथाइ दं जाखिनि बिफां दं बे फिथाइ महाय जों बिफांनि फाइ फिथाइ सामथाइखौ मोननानै जों नोंस्रा न'खराव फिथाइखौ फाननानै मा मा खामानियाव बाहायो?
औ ओ फिथाइखौ फाननानैथ' जोंहा गोबां ओ न'खरनि आंखालखौ सुफुङो जेरै सोरनाबा नखराव सोरनाबा गस्लानि आंखालाव जोङो बेखौ फाननानै गस्ला लानो हायो ओ बिदिनो फिथाइ सामथाय जानो लुुबैयो बाबो जोङो बे फिथाइखौनो जानानै गुबुन फिथाइनि आंखालखौ सुफुंनो हायो। आरो बिदिनो बेखौ जोङो बेखौ फाननानै जोङो ओ न'खराव माबा मोनसे एसे जेरै माइरं बायदि गैया दालि बिदि बायदि गैयाबा जों बेखौ फाननानै बेफोर दालि माइरं बायदिखौ लाबोनो हायो आरो
नों नोंथाङा ओरैनो माब्लााफोर फिथाइ सामथथाय जानानै माबाफोर ए बेग एबा माबाफोरनि सोमोन्दै एसेबाबो माबा प्रुफ मोनदोंमोन ना मा
औ आङो बिदि जानानैथ' जेबो मोनाखै नाथाय आंङो जायोबा जोबोद ओ गोजोन्नाय मोनो जोबोद गोथाव मोनो आङो समफ्र गोथाङैबो। मोजां मोनो आरो
सुफ्रांआव ओरैनो फिसाफ्राय देरनानै देरनानैबा बेसेबांनि सम आरो माबायदि बेगर एबा गोबां गोबां रोखोमै थायो बियाव लोगोसे भिटामिन आरो प्रटिन फोरखौ जानानै नोंथाङा बेफोराव माबा फोर एख'थ' जानायथ' मोनाखैना नोंथाङा।
औ नोंथां आङो बेफोरखौ जानानै
औ आं मोनसे कुइसन सानबावनि नोंथांनाव। खान्थाल दाथ' जों खान्थाला बयबो जाखायो। खान्थालखौ जानानै नों थाङा ओरैनो माबाफोर जादोंमोन आरो खान्थालनि सोमोन्दै ओरैनो जों खान्थालखौ मा-मा खामानियाव बाहायो
औ ओ नोंथां खान्थालाथ' जोङो जायोबा जोङो उदै सायो होननायखौ खोनायो नाथाय आंना दासिमबो सायाखै ओ आं खान्थालनि बेगर गोबांसिन जानानै मोजां मोनो आरो खान्थालनि बेअरखौ ओ जेब्ला सावना जायो अब्ला आं जोबोद गोथाव मोनो आरो ओंख्रियाव होयोबाबो जोबोद गोथाव मोनो आङो खान्थालनि फिथाइ खौ बारा जानाय जाया ओ खान्थाल जायोबा जोंना आखायाव आथाबो नाङो बिदिनो आथा नाङोबा जोङो थाव बायदिसिना होनानै हुगारनो गोनां जायो आरो ओ खान्थालखौ जोङो ओंख्रिबो जायो आरो बिनि बेगरखौबो जोङो बिदिनो ना बायदियाव होनानै जानो हायो आरो
औ
बेखिनि
ओरैनो नोंथाङा खान्थालखौ ओंख्रि महरै माब्लाबाफोर जाफेरबायमोन नामा
औ नोंथां जादोंमोन आङो बिदिनो
जानानै ओरैनो नोंथाङा माफोर माबाफोर माबायदि मोननाय
अ ओ नोंथां जोंनियाथ' बांसि बर'फोरा फुजा होयो होमबाना बिदि फुजा होनाय समाव आङो जादोंमोन गामिनि फुजा होनायाव खान्थालखौ ओ बिदिनो जानानै जोबोद गोथाव मोनो बेखिनियानो
आ ।
ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि
औ दे सोनो हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा कमला जाफेरबायना मालाबाफोर?
औ आं कमला जाबाय नोंथां
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलाव बबेनिफ्राय कमलाया बांसिनै फैयो आरो बबेनि? कमलाया बयनिसाय गोदैसिन गोथावसिन?
आदसा बेबो मोनसे मोजां सोंथि नोंथाङा मोजां सोंथिखोनो सोंदो मानो होनबा जों कमला जानानै गोबां मानसियानो कमला जानानै मोजां मोनो नङा होमबा? दा जोंनिया कमला कमलाया हाइस मोजां होनोब्ला मा जोंनिया भुटाननि हाइस मोजां मानो होनोबा भुटाननिया? जोबोर गोदै जायो आरो जानायावबो मोजां मोनो बेनिखायनो जों हाइस बांसिन गोबां सुबुआनो भुटाननि भुटाननि कमलाखौ जों मोजां मोनो बिनिखायनो ओरैहाय बायदिसिना जायगायाव दं गुबुन गुबुन जायगायाव दं ओ शिलं बायदिसि सिना ओरैहाय दं बिसोरा जाबाय रकेट दङ मानो होनबा बिसना सालानि जोंना जाबाय भुटानिया जाबाय जोंना लकेल जायो आरो बियो बेफोरबायदि गोदै नङा बैफोरबायदिबो नङा जाय मानसिया सुबुङा जागोन बियो जेब्लायबो जाबाय थानो लुबैगोन बेनिखायनो जों बेख खौ जानाय लोगोनो लोगो लोगोनो जों गाव गावबो एसे सानगोन आरो जाय खनसे जाबाय बे जेब्लायबो खुगायाव नांखागोन आरो बेजों लोगोसे जों नंगौ जों कमलाखौ भुटाननिफ्राय लायो बेजों लोगोसे जों बे खमलाखौ फाननानै जों रां खम बारां रां मोनो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै
औ
जेब्ला जों खमला फानगोन जाग्रा सुबुंआ जादावगोन बि सुबुङा सोंगोन खमलाखौ खमलाया हबेनि अब्ला बुंनो हागोन नोंथाङा भुटाननि भुटाननि होननाय लोग गो बे सुबुङा जाफेरनाय मानसिब्ला बेयो गोदैखो जागोन सानखागोन बेनिखायनो जों खमलाखौ भुटाननिखौ जों मोजांसिन मोनो। आरो बु गासैबो सुबुङानो गासिबो मानसियानो भुटाननि खमला होनबा बयबो मोजां मोनो आरो
औ
बेनिखायनो जों खमलाखौ जानो नांगौ आरो बेयाव खमलायाव थागोन लोगोसे जों जानाय लोगो लोगोनो सेथियाव जों बायनाय लोगो लोगो बिगुर गारगोन बिगुर गारनायनि उनाव जों जागोन जानायनि उनाव जों गोदै मोनगोन बेयाव थायो। बेगरबो थायो खमलायाव खमलायाव बेगर खो खायफाया बेगरखौबो जायो खायफाया बेगरबो जाजाबा बेनिखायनो जों आरो बे खमलायाव गोबां रोसि थायो आरो बे जाहबाय भुटाननि खमला जागोन बे खमलायाव सिरनाय लोगो लोगोनो रोसि गबोलायनाय जायो। ओरै बादि रोसि गोन जाबाथाय मानो होनबा जाबाथाय जाबाय जाबाय थाथावथाव जायो।
औ
नोंथाङा अ बेफोरनिबाय फिथाइ-सामथाइ खौ गासै फिथाइखोनो जा थाबायबो नामा
औ जाबाय नोंथां आं कमलाखौबो जाबाय ओ भुटाननि कमला होनोबा जोङो जोबोद बयबो जानो लुुबैयो ओ भुटाननि कमलायानो गोबां गोथाव जोंनि ओ आसामाव मोनजाफेरनाय मादाव बि बेखोनो आङो बयनिसाय गोथावसिन मोनो।
ओरैनो नोंथाङा मा फिथाइ फिथाइ मा मा बायदि बायदि फिथाइखौ नोंथाङा जानो मोनखो
औ अ आङो जाबाय आपेल जाबाय आंगुर जाबाय ओ लिसु जाबाय खान्थाल जाबाय थालिर जाबाय ओ नारेखल जाबाय इदिनो आरो गोबां दंबैयो ओ खान्थालखौबो जाबाय थाइजौखौबो जाबाय उम आरो दंबावो जेरै जोङो ड्रागन होनो औ आरो वाटारमेलन बेखौ बर'आव मा होनो मिथिला आङो आरो जोङो खुसेेर
औ
बेखिनियानो
ओं बे नोंथांनि सोंथियाबो मोजाङानो मानो होनबा नोंथाङा जाखिनि आंनि सोंनाय एबा कुइसन सोंनाय थाखाय गासैखौबो फारि फारि गुवारै फोरमायना होलांबाय। बेनिखायनो नोंथांसिम बि दिनैनि मेला बिखिनियानो दोनथ'नाय जाबाय नों
औ गोजोन्थों।
औ दे नोथां गोजोनथों बिदिब्ला।